हेल खोनादों ओं ओं ओं ओं
गोजोन फुंबिलिनि नों। नोंथांनिसिम गोजोन हामलायनायखौ जासिहरबाय औ दायो दानाय लुनाय आगजु फोरनि सायाव सावरायनोसै नामा? नोंथाङा-नोंथाङा फ्रि दं ना? औ दे होनब्ला सावरायनाय। जागायनोसै न? ओ गोदो गोदायनिफ्राय ओफ्रायनो जों बर माहारिया ओ गाव गावनि देहाखौ खोबनो थाखाय दाइ गोबां गावनो। ओ नांगौखिनि जि जोमफोरखौ दानानै ओ लानायखौ नुबोदों। दा बिनि सायावनो जों सावरायनोसै ओ जानाय ओ दानाय लुनाय नि बेलायावहाय। नांनाय आगजुफोरनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
ओं।
नोंथांमोननि ओनसोलाव नांनाय ओ दानाय लुनायाव बाहायनाय आगजुफोरनि सायाव फंनैसो नोंथांखौ बुंनो थाखाय
ओ जोंनियाव माबा दख'ना दानोबा
औ।
खुन्दुं नांगोन गिबियाव ओमफाय सालखुन्था। ओमफ्रायो जेनथोर।
नंगौ नामा?
आगर एरनो थाखाय गनसा गनसि नांगोन ओमफाय।
औ नंगौ नोंथां।
उम।
ओ बिनि अनगायैबो आरो जोङो दख खनायाव गोबां रोखोमनि आगरफोर उह एरनानै गानो। बे आगरफोरनि सोमोन्दै फंनैसो
ओं बिफोर आगरफोरा बैग्रि बिबार मा होनो ओमफाय थाइगिर बिबार, फारौ मेगन उम औ
जोंनि ओनसोलथिंजाय ओ दख्नायाव आगर एरनानै गाननाय आगरफोरनि मुंखौ नोंथाङा मिथिनो नाजागोन ना?
दे बुंदो।
औ ओ जोंनि ओनसोलाव आइजोफोरा दख'नाफोराव दानाय आगरफोरा जाबाय
उम
आगर गुबै दावराइ मोख्रेब, फारौ मेगन, माख्रि आगर, बिदिनो हाजो आगर गनसि गं बे दिन्दि आगर बेफोरबायदि आगरफोरखौ जों बर' आइजोफोरा दखनायाव बेरखांहोनानै समायना रमायना रं बिरंनि ओ गाननायखौ नुनो मोनो नोंथां।
ओं ओ
बेनि अनगायैबो दख्ना बा जि जोम दानायाव नांनाय आगजुफोरा जाहैबाय साल खुन्था साल गान्दै जरा से नांबाय। आरो बिनि उनावहाय खुन्दुं नांबाय जि बानायनो थाखाय खुन्दुं खौ गिबियावनो फमफ्लायाव थुननानै लानाय जायो। सोरखि गि दिर आरो जेन्थेरनि हेफाजाबै बे खौहाय जि ओमफ्राय बेनि उनावहाय जिखौ सोंनाय जाबाय सोंनानै बिनिफ्राय दाबाय ओ दानानै बेयाव दानायाव नांनाय आरो आगजु फोरा जाहैबाय थाथसाल नांगौ। ओम ओम ताथसाल, रासो, मुस्रा, माखु बुदांगि बान गोजा बेफोरखौ नांगौ जाहैयो।
ओ
गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' आइजोफ फोरा गोबां गावनि नांनाय खिनिखौ देहाखौ खोबनानै लाखिनो थाखाय दानानै गावजों लोगोसे गावनि गथ थ' गथाइ आरो ओ गावनि ओ हौवाफोरनि थाखायबो गोबां गामसा आर'नाइ सिमा बिसनाफोर बनो थाखाय फास्रा बैसागु फालि बायदि रोखोमनि दानानै ओ लाबोनायखौ नुनो मोनदों नोंथां। जोंनि ओनसोलाव नोंथांनि ओ नों थांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो दख'ना फालिनि अनगायैबो हौवाफोरनि बा ओ गान्नायफोर माबायदि?
जोंनियावबो इदिनो गामसा दायो। बिहु फालि दायो ओमफाय इदिनो आर'नाइफोर दायो आरो। दख'नाबो दायो इदिनो ओमफाय बै अग्रं अग्रंबो दायो। मेख्ला होनो आरो इखो।
औ
ओम
उम
गरम बोथ थोराव आइजोफोर आइजोफोरा बांसिनानो जोंनिथिं मेख्लाखोनो गानो आरो।
नंगौ नोंथां जोंनि फारसेथिंनि जोंनि फारसे ओनसोलथिंनिफ्रायबो बिब्दिनो नुनो मोनसै गरम बोथोराव ओ जेनेबा दख'ना गाननायाव एसे गरमा बांसिन मोनो नालाय बिनि थाखायनो मेख्लाखौ गाननाय जायो जोंनिथिंबो
ओं ओं
बिनि अन गायैबो बैसागु बोथोरफोरावबो देलाय मलाय गाव गाव गावनो बानायनानै ओ आर'नाइ दख'ना फालि ओ बानायनानै गान्नाय खौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलथिंजाय नोंथां।
ओ जोंनि ओनसोलावबो इदिनो बैसागु जानोसैबा सिगांग्रो दाग्रोयो आरो बिहु फालि गामसा
औ औ नंगौ नोंथां बिब्दिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां बिब बेफोरबायदि जि दानानैनो बर' आइजोफोरा गाव गावनि न'खर संसारखौ सुंथानो हानायनि राहा लामाखौ खालामनानै लानायखौ नुनो मोनो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिब्दिनो बर' आइजोफोरखौ ओ जि दानानै बा जिनि बेफार खालामनानै बिदि जिउ खांनाय राहाखौ खालामनायखौ नोंथांमोननिथिंबो नुनो मोनो नामा नोंथाङा?
नुनो मोनो ओं ओं नुनो मोनो
औ बिब्दिनो दानि दानि जुगावथ' गोनोखोआरि जुग जाबाय दानि गोदोनि बायदि इसान बिदि जों दानायखौ बांद्राय नुनो मोनला दानिया ओ बर' आइजो फोराबो गोबां दानाय लुनायनि उम मा होनोम बेखौ ओ
ज' ज'यै माबा खालामनानै दानायखौ नुनो मोनसै बुरजा बुरजा जि जोम दानानै फानहरनाय बिदिखौ नुनो मोनसै नोंथांमोननिथिंबो बेबायदि जि दानाय ओ जायगा बिदि दङ नामा
जोंथिं जोंनि जोंनिथिंबा बेफोरबायदिया गावबा गावनि न'आवसो दंसै ज' ज' खौ दाया ओ
ज' ज' दानायखौ नुनो मोना आरो नोंथांमोनथिं न'
ओं
जोंनि बिथिंबो इसिबां बिदि ज' ज' ओ दानायखौ नुनो मोना खिन्थु बिदिनो न' न' गाव गावबा गाव दानानै गावनि नांगौखिनिखौ संनायजों लोगोसे बेजोंनो गथ' गथायनि नांगौ खिनिखौ सुफुंनायजों लोगोसे आरो बाजारफोरावबो एसे एनै हरनो हानाय बायदिखौ दानानै ओ फानहरनाय बिथि खौ नुनो मोनो आरो नोंथाङा
ओं दङ इदिनो गोबां दं हबटायाव हबटायाव बजार जायोना बेयाव ओं
बिदिनो